औ खुलुम
औ खुलुबाय खुलुबाय।
अ दिनै आं नोंथांनिसिम कल हरनायनि जाहोना जादों माने जोंनि ओ फोरबोनि सोमोन्दै रायजलायनाय माने बैसागोआव गु बोथोराथ' जालांबाय जोंनि ओ थाम दानसो जालांबाय।
होम।
बे बैसागु बोथोराव मा मा माबायदि सोलिखो नोंथांमोननि बैसागु बोथोरा देग्लाय आरो सिगांनिख्रुइ माबायदि मोजां जादोंना गाज्रि जादों बेनि सोमोन्दै इसे रायलायनो
हम। ओ बैसागो बोथोराव मोजांङानो सोलि मोजाङानो जालांदो। ओ जोंनाव फांसनबो लाबोदो देग्लाय बैसागो फोरबोआव फांसनाव फै फैदो फैदो फैदो कर ओ नामा करुना करुना राभा बिथांङा खनना फैदोंमोन जोंनि गामियाव।
औ बिथांङा एसे ओ बेस मोजां खनदोंना
औ बिथाङाथ' मोजाङानो खनो मोजांङानो खनदों।
औ।
मोजांआनो खनदोदे नोंथांङा।
ओमफ्राय बे बे थांनाय बैसागुआव मा माबायदि खालाम फोरबोखौ माबायदि फालिदों नोंथांमोना
थांनाय थांनाय
थांनाय बोसोरावथ' फोरबोआ इमान थिक जायासै। ए वारबो' जाबायना बै सानखाालि। ज जोंनिया बैसागो बे बोथोर बैसागो फालिनाय फोरबो बे फांसना पास खालामनो हायासै। थांनाय बोसोर आव। थांनाय बोसोराव वार जाबायना, बिनो माबा जादो ओरैनो फैसा खांनाय हेन जादो आरो। खुंनो हायासै आरो फांसनखो
औ नोंथां बिदिब्ला
फैनाय फैनाय बोसोराव मोजाङदों न नै दा थांनाय बोसोर थांनाय बैसाग मोजाङै नो हादों आरो। ए। बै माबानाय बोसोरनि बोसोरनि फैसाखौ जमा खालामनानै दोननाय फैसखौ
बिदिब्ला देग्लाय मोजाङैनो थांबाय नोंथांमोननिया।
देग्लाय मोजाङैनो थांदों। नोंथांमोननियालाय बोरै जाखो बैसागुआव फोरबोआलाय?
जोंना मोजाङानो थांदों नाथाय अखा फैदों आरो ना माने फार्स्ट गिबियाव मै मोसौ बैसागोआव मोसौ थुखैबाय। फुंआव सिखारानानै।
उम।
मोसौ थुखैनायनि उनाव एसे माबा होबाय आलारि बाथि सावबाय, बेनिफ्राय फुंनि बाहागोआव बेफोर खामानिखौ माव मावनानै न'खरखौ' न' फोरखौ साफा खालामबाय। साफा खालामना ओ गासैबो मुवा बेसादफोरखौ, जेरै गिसिब ओ खामफ्लाय टेबोल, चेयार, बेफोरखौ सुबाय माने बोसोर गोदाननि गासैखौबो साफा खालामबाय जेरै साइकेल
उम।
एसे साफा खालामबाय, दैजों सुबाय सुनानै गासैखौबो साफा साफा खालामबाय न'खरखौ साफा खालामनानै बेनिफ्राय
गासैखौबो साफा खालामनानै बे सानाव मोसौ बैसागु फालिनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय मोसौ मोसौफोरखौ फुङाव थुखैबाय, गामि खाथियाव थानाय दैमायाव मोसौखौ लांनानै थुखैबाय थुखैनानै एसे माबा फुनबाय फटा फुनबाय। माबाजों बानायनाय इ मा बुङो लाव फान थाव लाबाय बेनिफ्राय साय हांगारनि फोथा बानायनानै मोसौनि माबाव होबाय आरो मोदोमाव दुलुर दुलुर महरै बेंखन महरै
अ अ अ अ अ
लगायनानै होबाय बेबायदि फालिबाय आरो मोसौ बैसागुखौ बेनिफ्राय आरो बेलासे समाव जोंनि गामियाव माबा जायो खेला जायो।
अ खेला जायो नामा?
अ बे खेलायाव थांनानै औ। माने गथ' गथ'फोरनो खेला गेलेहैयो आरो खेला फ्राय खेला खालामबाय खेला खालामहानै गथ'फोरखौ खारनाय बारनाय आरो थुनलाइारि बादायलायनाय गासैबो बादायलायनाय थायो बेयाव ओमफ्राय बादायलायनानै जायफोरा देरहायो बिसोरनो बान था होनाय जायो आरो बिसोरनो माबा अखानायै अखानायै मा माने जेला मानसि सावगो जाया होमबा माने अखानायै जायोना अ से खाला
बैसागुनि खालाराव मिटिं जागोन मिटिंआव बेनि फ्राय बान्थाखौ राननाय जायो आरो गथ'फोरनो
औ नोंथांमोननियाव खनगिरि फैयासै?
जोंनियावथ' खनगिरि फैयासै गामिनि खनगिरिफोरजोंनो खुलांबाय आरो। आरो मोसागिरि दं गामियाव गासिबो जों बेबायदि गाजा गोमजा अख्लांबाय आरो नाथाय अखा बे एसे दिस्टाब खालामबाय आरो थ' गासिबो मोजाङैनो थाङोमोन अ खोनादों अ ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दै बुं माने नोंथांमोना माबायदि जाखो?
अ जोंनाबो बिदिनो बैसागोआ मोसौ थुखैयो
ओ
ओमफ्राय जोंहाबो बिदिनो माबायो आरो नोंथांमोना नोंथांनि बा नोंथांमोननि बायदिनो जायो आरो जेबो फाराग गैया आरो बिनो ओमफाय जोंना फानसनो जायो। एदिनो नोंथांमोननाव मोसानाय मोसा गामि गामि गिंना मोसानाय जायानो जाया नोंथांमोननियाव?
अ जों जोंनियाव जायो जोंनियाव जायो आं बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ
नोंथांसिम नोंथां नोंथांमोननिया माबायदि खालामो हमना ला गामिसो खारनानै मागियोना माने सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुन एक्सट्रा आरो बोराय बुरै एक्सट्रा बेबायदि खालामोन ना ज' ओंखारो नोंथांमोननिया
अ जोंनादि ज' गैया मागिनाय जोंनिया गथ'फोरा गथ'फोराथ' उन्दै-उन्दै जाय जि लोगो नांनानै जाय माने ओंखारनो आरो ग्रुप गथ'फोरनिया बेसे माबा गैया ओमफ्राय सिख्ला सिख्ला सेंग्रादों ओंखारो मोनसे बेयो मोनसेल' जाथारो आरो सिख्ला सेंग्रानिया मोननै मोनथाम ओंखारनो मोना ओमफ्राय बोराय बुरैनियाबो मोनसे एदि आरो बिदिनो जायो ओमफ्राय जोंनियाव बिदि ओ बक्सजों मोसानाय सिस्टेम गैया। जोंना दानथारनो नांगो आरो उम उम उम
माने बाहेरा बुस्थु दामा आरो गावनि गावनि हारिमुनि जेसेबां दं जेरै खाम जथा सेरजा हारमुनियामखौ बाहायनाय जायो जों दा हारमुनियाम बाहायनानै ओ बेबायदिनो खुगा मेथाइ आरो बैसागु मेथाइखौ लानानै खननानै रंजानानै बेबायदिनो बैसागुखौ मागिनाय जायो बेनिफ्राय मा बिनानै फैसा बियो एसे एसे न'खर न'खर माने जाय जेसेबां होनो हायो बेसेबांनो आरो सोरबाफोर जेसेबां होनो हायो आरो माने न'खरनि थासारि महरै सोरबाफोर बुरजा होनो हायोब्ला बुरजा होगोन सोरबाफोर खम होनो हायोब्ला खम होगोन बेबायदिनो आरो बे नोंथांमोननिया बे मा मा होयो फैसाल' होयोना
ओ जोङाथ' ओ गोदो गोदाय मोसानायाव जोङा माइरं साइरंबो लायोमोन आरो
अ मायरं
ओमफ्राय ओ दाउखौ लाया लानाया माइरं आरो फैसा लायोमोन दा आरो गोदान जुग गोदान जुग गोदान जुग जाबाय नालाय माइरंखौ लाला फैसाल' लायो आरो दा बिदिनो
गोजो अ बेनिफ्राय बे फैसा फैसाखौ नोंथांमोननिया मा खालामो
औ फैसाखौथ' जोङो ओ खाना जायो आरो गामि लोगोनानै जोंनिया बोराइ बोराइ बुरैनि मोसानायखो औ आरो सिख्ला सेंग्रा मोसानाय लोगो नांनानै गामि गं से खाना जायो आरो
जोंनियाबो बेबायदिनो जोंनिया माने जों मोसानाया जमा गासिबो उन्दै गथ' गेदेर बोराय बुरै गासैबो ज' जानानै मागि हैयो नाथाय इ फैसा लानाया सेंग्रा सिख्ला सेंग्राफोरा एक्सट्रा मोनसे ग्रुप सिख्लाफोरा एक्सट्रा मोनसे ग्रुप माने फै सा नाजावनाय आरो बे गथ'फोरना गुबुन ग्रुप आरो बेनिफ्राय बोराय बुरैफोरा गुबुन गुबुन आरो बेबायदि
अ
फैसाखौ एसे आरो जेसेबां मोनो नैजि रां ब्रैजि रां मालाबा बाजि रां बे बिदि राननानै लायो आरो माने न'खरनि मानसिया जमा दाबसे जायगायाव दोनगोन माने लाइजौ आलारि बाथिनि सिगाङाव जेरै जौसेफोर होब्ला जों दा गासै मोनबा ग्रुपा नैजि नैजि नैजि बेबायदि राननाय जायो आरो बेबायदिनो बे फैसाखौ मोनखांनायनि उनाव
उम उम अ अ
बेखौ मोननायनि उनाव जोंनियाबो बेबायदिनो रा बांसिना ओरैनो जोंना खाना जानाय जाया इयुननि थाखाय ला नाय जायो आरो नाथाय मालाबा मालाबा खानाबो जायो बे बोसोराव जों खाना जायासै फैगोन बोसोराव जागोन बेबायदि आरो से बोसोर गारै गारै
बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय
अ अ आंबो नोंथांजों रायलायना गोजोननाय थाबाय दे होनबा नोंथां
दे दोनथ